हेल'। औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ। नोंथांनिसिम ओ गिबि गिबियावनो ओ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासि थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ। नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ दंङ
औ नोंथांङा फ्रि दंब्ला ओ नोंथांनिसिम ओ मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ जोंना आयदायानो जाबाय जोंना ओ मोब्लिब मोब्लिबनि सायाव जों ओ दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दे बिदिब्ला।
औ औ ओ जोंना ओम मोब्लिब होननानै बुङोब्ला जों माने ओ जायखौ जों इंराजि रावाव कारेन्ट होननानै बुंनाय जायो ओ जोंना मोब्लिबा बोरै सोमजियो होननानै बुङोब्ला जों गिबि गिबियावहाय जे बोगताब मा जेरै सुमबुक सुम्बुकनिफ्राय जोंना ओ माखासे कारेन्टफोरखौ सोमजिहोनाय जायो माखासे गिदिंनाय बै आयनफोरखौ जोंना मा ओ जेब्ला आयनफोरा ओ गावजों गाव ओ बोगथाब लायो अब्लानो नामा कारेन आ सोमजियो आरो जोंना गा ओ मोब्लिब खौ बोरै सोमजिहोयो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ दैमा दैसानिफ्रायबो ओ बो ओ गोजौ जायगानिफ्राय दैमा दैसाफोरखौ खोलैनानै बा जरनाखौबो जरना खालामनानै मोब्लिबाव माखासे फांखाफोरखौ ओ माने दैमायाव माखासे फांखाफोरखौ फोनांनानै ओ जोंना बैनिफ्रायनो मोब्लिबखौ सोमजिहोयो आरो जोंना मोब्लि ओ मोब्लिब जानायनि थाखायनो जोंना गोबां खामानिफोरखौ जोङो माने ओ एडभान्स महरै मावनो हादों आरो दानि ओ गोनोखो मुगायाव गोदो गोदाय माने ओ जोंना मोब्लिब गैयैनि थाखायनो माखासे ओ गोनोखो आरि ओ खामानिफोरखौ मावनो हायाखैमोन आरो ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोदो गोदाय माने सलिनो गोनां जायोमोन आरो मोब्लिब गैयिनि सिगाङाव। जोंना मोब्लिब गैयिनि थाखायनो माने गोदो गोदाय ओ फरायनाय बिथिङानो होन बा मोनसे खामानि मावनायानो होन ओ जोंना मोना समावहाय माने गोबां खस्थ' जायोमोन आरो
औ
मोब्लिब गोयिनि थाखायनो गोबां माने ओ जोंना ओ सलार बा माबा मोनसे ओ बुस्थुखौ सावनानै अर जोंहोनानैसो माने ओ लाइटफोर ओ बानायनानै फरायनाय खामानि मावनायफोरखौ ओ नुनो मोनोमोन आरो
औ नंगौ।
औ खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ जोंना आरो मोब्लिबनि थाखायनो माने जोंना ओ माखासे गिदिर गिदिर खामानिफोर खौ मावनो हायामोन गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरावहाय जोंना बेलेग सलार सिस्टेमफोरखौ बाहायनो गोनां जायोमोन जोंना मोब्लिब फैनाय लोगो लोगो माने मोब्लिबाव बांद्राय सलार सिस्टेम सोमजिया माने ओ जोंना गोरलै राहायैनो दिहुननो हायो। जों मोब्लिबखौ जों सरासनस्रा सोमजिहोनोबो हायो माने। ओ गाव गाव सोमजिहोनो हायो जोंना ओ जोंना माखासे सम्बुकफोरनि गोनांथि जायो गाव गाव मोब्लिब खौ सोमजिहोनो थाखाय।
औ
जोंना ओ मोब्लिब फैनाय दायो जेसेबां खामानि दं जों मोब्लिबनि सायावनो सोनारो। ओ जों फुंनिफ्राय सिखारग्रो मोना जोंना गासैबो जोंना मोब्लिबजों जोङो ओ ओ नांथाबनानै थानो गोनां जायो जायफोर जोंना ओ जेरै हमनानै ला जोंना न'आव सलिनाय फांखा न'आव सोलिनाय माने लाइट आरो न'आव ओ ओ जों जे मबायल फन बाहायो बैफोरखौ जों मोब्लिबजोंनो सारस थैयो आरो गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरावहाय ओ सालायनाय मेचिनफोर बा गोबां एमपिड' फोर बैफोरो माने जोंना मोब्लिबजोंनो बाहा बानायजोबो आरो।
औ।
मोब्लिबजोंनो चार्ज खोमजि होयो माने।
औ
आरो जों जे दा बाहायबाय थानाय ओ मबेइल फन बेनि थाखाय जों माने बांसिन ओ मोब्लिबखौनो माने बाहायनाय नुनो मारो नुनो मोनो आरो।।
ओ
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओ जोंना बिदिनो मोब्लिबजों बानायनाय ओ दानि जुगाव माने मोब्लिबजोंनो जोंना जेरै गोदान ओ टट' गारि ओंखारदों बा इ रिक्सा होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जोंना माने ओ सिमपोलैनो गोबां बिबांनि थाव खरस जाहोआलासिनो माने मोब्लिबजोंनो चार्ज होनानै माने ओ खारनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो। ओ मोब्लिब बाहायनाय लोग ना जोंनि थाव बाहायनाय ओ जोंना गारि सालायनायाव जे थाव वनि गोनांथि जायो बैफोर माने एसे खम बिबांनि जादों आरो। आरो जोंना औ मोब्लिबजों बानायनाय गारिफोरखौ सालाय ओ सालायोब्ला जोंना आबहावायाबो गेब्रेंनाय जाया। आरो जोंना जों थावफोर जों सालायोब्ला जोंना मा गोबां बिबांनि उखुन्दै ओंखारो गोबां बिगांनि साउन्ड ओंखारो नयस पलिउसन जायो आरो आबहावाया इनभारनमेन्टआ जोंना गेब्रेङो। जोंना बेनिखायनो माने मोब्लिबा जोंनो गोबां माने हेफाजाबबो होदों आरो। मोब्लिब गैयै समाव जों गोबां खस्थ'यै सोलिनो गोनां जायोमोन। दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोंना गारि मथरफोरखौ माने जोंना खबर लानो बा माबा मोनसे ओ सुलुं लानो थाखाय जोंना मा ओ दाबसेनिफाय गुबुन दाबसे जायगासिम थांथारनो गोनां जायोमोन आरो।
औ
औ ओ दे नोंथाङाबो माने मोब्लिबनि बागै फंनैसो फोरमायनानै होलाय।
औ
नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जोङो गोदो बिब्दिनो मोब्लिब गैयि फोरावहायो न' बांफोराव खोमसि खोमलावैनो थानांगौ जायोमोन नङा होनब्ला? ओ बिब्दिनो खोमसि खोमलावैनो ओ जोङो बिब्दिनो बाथिफोर सुनानै ओ बा केरासिनफोरजोंहायो जोङो बाथि सुनानै बेफोरबायदिनो फिसा अरजोंनो जोङो थानांगौ गोनां जायोमोन आरो। जायनाखि जोङो ओ गरमब्लाबो गिसिबखौनो सिबनानै थानांगौ गोनां जायोमोन उन्दुनायावबो बा ओरैनो थानायावबो आरो जोंनियाव मबाइल फन बेफोरबायदि जेबो गैयामोन ओ बिब्दिनो जोङो खबर लालायनो थाखाय फायब्लाबो जोङो मोनलायलायामोन ओ बेफोरबाय दि नुनो मोनोमोन आरोखि गोदोनि दिनाव नाथाय जोङो दानि दिनावहायो जोङो मोब्लिब फैनानै जोङो गोसो बायदि जाजोब्बाय नङा होनब्ला ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ ओ नोंथाङानो बुंलांबाय दानि मोजाङैनो गोलावै फोरमायलांबाय ओ बिब्दिनो जोङो ओ दानि जुगावहायो लाइनजोंहाय बा कारेन्ट जों जोङो ओ गारिफोरखौबो बिब्दिनो सार्स् होनानै जोङो खारनायखौ नुनो मोनो होननानै जाहा थे जोंनाव खम खरस जायो ओ जोबबा जोङो फैसा गैयाब्लाबो थाव बाहाहा बायनाङा लासे बेजोंनो चार्स होनानै जोङो सालायनो हायो नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो ओ दानि जुगावहाय जोङो लेखा फरायनायफोरनियावबो बाहायनो थाखाय स्रां स्रां लाइटफोरखौ बाहायनो हायो ओ जोङो खोमसि खोमलाव थालिया आरो ओ गंसे बा गंनै बेफोरबायदि लाइट लगायनायखौ जोङो नुनो मोनसै दानि जुग आव मोनसे रुमावहायनो। ओ बिब्दिनो जोङो गरमनायनि थाखाय फांखा सालायनो हायो ओ बेनिफ्राय जोङो ओम बिब्दिनो जोबोद सुबिदा होदों आरो लायेना हाय जोंनो थाखाय ओ बेनिफ्राय जोङो ओ दै दै मोननो थाखायबो जोङो न'आवहाय जोङो गोदोथ' दैखर बा दैमा दैसा थिं खल बेफोरबायदियावसो दैखौहायो सेरनानै बा खावनानै मोनोमोन नङा होनब्ला
औ।
नाथाय जोङो दानि जुगावहायो सुइसखौ अन खालामबानो जोङो दैखौ गनो हानाय जोङो कारेन्टजों हायनो जोङो मोननो हायो आरोखि ओ बिब्दिनो जोङो जेबो बोलो खस्थ' नांलायलिया आरोखि दै सेरनो थाखायबो नांलायलिया सावनो थाखायबो नांलिया बा गोजान गोजानावबो लायलाय नांलिया आरो जोङो दै बहायबो। जोङो मोनसे सुइस होबानो जोङो दैखौहाय गहोनो हासै आरोखि हासिंनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो माबानानै बेनिफ्राय जोङो दानि जुगावहाय जोङो मोब्लिबारि गोहोजों नुनो मोनसै। ओ जोंथ' माइखौहायो दैज्लाङावल' गायनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां
ओ गोजां बोथोरावबो गायनायखौ नुनो मोनसै आरो मोब्लिबारि गोहोजोंहाय जोङो बेफोरबायदिनो ओ दुब्लिफोरावहायो ओ बरिं गायनानै बेफोरबायदिनो दैखौहायो सारनानै जोङो माइ गायनो हासै ओ जेबो जोङो खस्थ' गैलिया दै बोजों बोजोंनिफ्राय अखा हाबासो नेे नानै जोङो माइखौ गायनो हायोमोन नाथाय जोङो दानि जुगावहायो अखाबो नेलायनांलिया आरोखि बिनिफ्राय जोङो ओ नुनो मोनसै जे मोब्लिबारि गोहोजों जोङो गोबाङानो खामानि मावनो हायो बिब्दिनो जोङो न' बानायनायफोरावबो गोबां खामानि होयो जोंनो कारेन्ट होननाया मोब्लिबारि गोहोआ बिनिफ्राय गिदिर गिदिर न' बानायनायफोराथ' जोंनो ओ मोब्लिबारि गोखो नङाबानो जाया नङा होनब्ला ओ बे दिनो जोङो ओ रद हास'नाय होमबा जोङो बायदिसिना गारि मथर बानायनायफोरावबो बिब्दिनो ओ मोब्लिबारि गोहो नङाब्लानो जाया माबा मोनसे ओ मुवा बेसाद बानायनायफोरावबो जोंनो ओ मोब्लिबारि गोहोखौ नांथारगौ जानानै फैबाय आरोखि। मोब्लिबारि गोहो नङाबानो जोंनो जेबो मोनसे बानायनोनो हालिया जाबाय आरोखि। गोदो गोदोथ' जोङो बिदिनो सलार बा बेटारिफोर सो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होनब्ला। नाथाय जोङो खसथ' गैयालासे दायो मोब्लिबारि गोहोजोंनो जोंङो ओ बाहायनो हाजोबो आरोखि। ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां ओं समाबो जाबायना नोंथां औ नोंथांजोंबो रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय दे बिदिबा नोंथां औ दे
ओ